हेल'।
औ।
औ। खोनादोंना नोंथां। औ औ। खोनादों नोंथां।
ओ दिनै होमबा ओ बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायदोनि।
औ दे बिदिब्ला नोंथां। ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' दानाय लुनाया दानाय दानाय लुनायाथ' जोंनि गोदो गोदायनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे आखाइनि सिशल्प नङा होमबा? जायखौ जोङो ओं जोंनि बर' बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्राय नो माने दाबोदों आरो आथिखालावबो दादों नङा होमबा?
औ औ। दा सिगांनिफ्रायनो बर' आइजोफ्राना ओ दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखाखामोन।
नोंगौ नोंथां।
औ।
ओ गोदो गोदाय औ गोदो गोदाय नि समाव माबायदि दायोमोन आङो एसे बुंनानै होनि मा बाय माजोंहाय बिसोरो दायोमोन।
औ दे।
औ बि ओ जोङो जायखौ जोङो उम बर' आइ बर'फोराहाय गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै ओ बिनिफ्राय मोननाय जा फिथोब बिनि-बिनिफ्राय खुन्दुं लुनानैहाय ओ जि दानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा? आरो बे-बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो गुबुन गुबुन खाालारनि जि दानो गोनां जायोब्ला बर' आइजोफोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिबार बिलाइफोरनिफ्रायहाय माने गाब होनानै समायना रमायना गाब होनानै जि दानायखौ जोङो ओ बिजाबफोराव फरायनो मोनबोदों आरो नोंथां। खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां? हेलौ।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
हेलौ औ खोनाफिनबाय‌।
हेलौ अ। औ औ औ खोनादों नोंथां।
उम उम।
ओ गोदो गोदायनि फ्रायनो माने दा बोदों आरो औ गोदोनिफ्रायनो दाबोदों आरो आथिखालावबो दानायखौ जों नुनो मोनखायो नङा होमबा बेबायदिनो माने ओ जियावहाय जोङो समायना रमायना
उम
हेलौ
औ औ दे बुं
खोनागोना खोनायाखै नों थाङा
खोनादों खोनादों
अ माने जि जि दानाय लुनायाव ओ दानाय लुनायाव जा बाहायो नङा होमबा माखासे आइजें आइलानि गोनांथि जायो जोंनो जि दानो लुनो थाखाय बेवहाय जोङो गाहायै ओ गान्दै ओम साल खुन्था माखु बान गोजा आरो गनसा ओ जथर मबिन ओ बेबायदिनो ओ गोबां माने आइजें आयलाफोरनि गोनांथि जायो आरो जोंनो जि दानो
औ
बेबायदिनो जिखौ जोङो सोंखांनानै जियावहाय ओ बर आइजोफोरा गोबां गावसोरनि गोसो बायदि बेयावहाय मिथिंगानि बिबार फिथाइ जिब जुनार जिब जुनारनि दाथाय फोरखौनो माने ओ समायना रमायना गाव गावनि गाननाय सियावहाय आगर एरखांनानै लायोमोन आरो
औ औ दा गोदोनि समनि ओ गोदोनि बर हिनजावफोरनि दानाय आरो दानि ओ गोदान इयुन जोलैफोरनि बरफोरनि दानाय गोबां ओ फारागथिखौ नुनो मोनसै नङा होमबा
नंगौ नोंथां
ओहो गोदोहाय ओ आगर आखाइफोरखौ माने गाव गावनि आ खाइजोंनो बानायोमोन बाट ओ दानि मुगायाव जोङो माखासे आगरफोरखौ मेसिनजोंसो बानायनाय खौ नुनो मोनसै नङा ना उम दा बेबायदिनो ओ सिगांनि समाव ओ जि दानाय होननानै बुङोबा जोङो साफ्रोमनिबो नखर नखर इसानसालिखौ नुनो मोननाय जायोमोन ओ दा जोङो बर नखर नखर हाबफैयोब्ला फ्राय नखरफोरावनो इसान बेखौ जों नुनो मोनहैनाय जालिया ओ बिनि बेफोरो जाहैबाय मा ओ आथिखालाव माने ओ बर आइजोफोरा जि दानाय खामानिफोरखौ ओ खमायलांहोबाय
औ
गोबां ओ डाटा बुटुमोब्ला जोङो मोननो थाङोदि ओ गोबां बर आइजोफोरानो बुङो जि दानाय खामानियाव माने ओ बारा इनकाम गैया होननानै बुङो बिसोरो माने थाइमल लस जायो होननानै बुङो। बात दानि गोनोखोआरि मुगायाव ओ जोङो गोनो खोआरि आदबजों जि दायोब्ला गोबां रोखोमनि मुलाम्फाबो मोननो हाय हाहैयो।
औ
दात ओ माने खम समनि गेजेरावनो गोबां जि दानो हाग्रा मेसिनफोरबो ओंखारबाय नङा होमबा जेरै ओ आगर एर एनो थाखाय गोदो आखाइजों आगर एरोबा एसे गोबाव टाइम लायोमोन दा जेकार्ड मेचन ओंखारबाय दसेयावनो गोबां आगर एरखांनो हायो जेरै आरनाइ आरनाइफोरखौ खम समनि गेजेरावनो गोबांथार देरुननो हायो दा बेबायदिनो माने गोनोखोआरि मुगाजों माने जि दायोब्ला माने इनकाम बे इनकामखौ बरफोरनि जि नखरारि इनकामखौ बारायहोनो हायो हागोन होननानै आं सानो
औ थारैनो
उम
माने नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय गोदोहाय जि दायो मोन आरो आथिखालाव गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंदों नङा होमबा औ थारैनो गोदोहाय जि दा न'खर न'खर हिसानसालिनि योमोन नाथाइ आथिखालाव नुनो थांला। बेफोरो गोनोखोआरि मुगा जौगानायनि थाखाय थाखायनो जादों होननानैबो आं सानो मानोना जोङो ओ जि दानो थाखाय जोंनो गोबां आगजु आइजें आइलानिबो गोनांथि जायो लोगोसेनो जोंहा। बेवहाय गोबाव स सम होनांगौ जायो नङा होनोमबा आखाइजों दानाय जियाव हाय बेनिखायनो माने गोनो खोआरि मुगायाव ओ माने मेसिन फोरजोंहाय ओ खम समनि गेजेरावनो दिहुनना दि दिहुननो हायो जेराव बेवहाय जोङो रांखावरिबो गोबां आरजिनो हायो। आरो आथिखालावहाय सुबुं ओ माहा या जि दानाया खम जाबोनायनि गाहाय जाहोनानो गोनोखो मुगाया जौगानाया जौगाबाय जिहेथु बेवहाय जोङो बाजाराव। दि गोनोखो मुगाजों जोङो गोबां ओ सानसे बेयावनो जों गोबांथार दिहुनथाइखौ दिहुननो हायो जि खौ जों दिहुननो हायो बेनिखायनो ओम बे नि बेनि माने जा बेसेन बेफोरबो खम जायो जायनि थाखाय जोंनि सुबुं सुबुंफोराहाय जोंनि बर आइजोफोराहाय मेसिनाव दानाय जो ओ दख'ना फास्रा ओ गामसा बेफोरखौनो बायनानैहाय खम समाव खम बेसेनावनो मोनो जिहेथु बेफोरखौ बायनानै गाननायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ दा बुंनो थाङा बा दख'ना आरो गामसाया बर'नि मोनसे ट्रेडिसन नङा होमबा? जाय ट्रेडिसन ओ ओ माने बर'फ्रा बेफोरखौ माने गुबुन जायगानिफ्रायसो आथिखालाव लाबोनो गोनां जाफैयो बरनि गोनांथिफोरखौ सुंफ-फुंनो थाखाय। बांसिन दख'ना आरो गामसा गानग्रायानो बर'फोर दा बेफो फोर दाग्राफोरा गुबुन जायगानि गुबुन हादरसानि माने गुबुन जातिनि मानसिफोरस जाफैजोब्बाय आरो मोन दा बर'नि ओ ट्रेडिसनखौ लानानैनो माने गुबुन हारिफ्रासो इनखाम खालामगासिनो दं नङा होमबा? उम।
बेफोरबायदि ओ जोंनि बर' आइजोफोरा जि दायालासिनो गुबुननि गुबुन गुबुनफोरासो दानायखौ गाननानै गानबाय थायोब्ला माबाफोर खहा जागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ जागोन माने जोंहा रांखान्थियारि बिथिङावबो जोबोद ओ ओ गोबां खहा जालांगोन मानो होननानै बुंबा जोंनि जे रांखावरि बे रांखावरि गुबुन ओ गुबुनफोरनि आखुसो थांगोन दा ओ जे बर'नि गोनांथि बर'नि गोनांथिफोर बर'आनो सुफुङोबा बर'नि रांखावरिया बर'नियावनो थाहैगोन नङा होमबा?
औ थारैनो नाथाय औ। जोंनि ओ गोबां न'खरफोरावनो माने गोबांथार थाखा फैसा गैयैनि जाउनाव जोङो मेसिनफोरखौबो बायनानै ओ बायनानै लाबोनानै बेखौ बाहायनो हाया नङा होमबा? बेनिखायनो आं सानो जे ओ जोंनि माखासे ओ थाखा फैसा गोनां ओ सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरानो बेफोर मेसिनखौ बायनानै लाबोनानै जोंनि बे ओ बेखार बेखार लाइमोन बा बर' आइजोफोरखौहाय बे जि दानायाव ओ जि दानायाव सोस' सनोब्ला माने जो जोंनि हारिमुवाबो थांनानै थागोन आरो जों गुबुननिफ्राय बायनानै गाननांगौनि गोनांथि जानाय नङा आरो नङा होमबा नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां? आं खोनायाखै नोंथांनिखौ।
औ नंगौथ' दा बेफोर खामानिफोरखौ मावनो बे मावनोबो जोंनि दा जांखांफुनाय लाइमोनफोरा ज' जानांगोन आरो ज' जानानै बिसोरो ओ सरकारनि सायाव सरकारनो ओ दिनथि मिथिनांगोन जे जोङो उमु उमु खामानि मावनो थांगासिनो दङ जोंनि हारिमुखौ जोङो बोखांफिननो ओ सानदों बेबायदि होननानै सरकारनो जगायनानै होनांगोन। दा निसय बे फोर खोथाफोरखौ सरकारा मोनथियोबा जोंनि ओ गभमेन्टआबो एसे सान आरो बेफोर प्रजेक्टफोरखौ हरनानै दा लाइमोनफ्रा मा खामानियाव मा खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायदों बेखौ ओ जाफुंसार होगोन होननानै आं सानो।
दिनै नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनानै आं गोबां मिथिनो मोनबाय आरो सावरायनो खाबु होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय ओ नोंथाङाबो ओ बर'नि ओ बर'नि दानाय लुनायनि जोबोद मोजाङैनो ओ फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों